खोनादोंना नोंथां
अ खोनादो नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो नोंथां
अ नोंथां आं दायो एसे जिरायगासिनो दंमोन
औ नो नोंथांमोननिथिं दे बिदिनो दिनहैनि दिना माब्रै सोलिखो खोनादोना नोंथां
बेथ' जोंहा बांद्राय गरमबो नङा ना
औ
एसे अखा हागासिनो दासिमबो नोंथांमोनथिं मादै
जोंनिथिं दहै बिदिनो अखा फैदोंमोन आरो दायो सान्दुुङा एसे दंबाय होनजायो
अ-अ
जों आं आं नोंनि नोंनिसिम बिदिनो फल खालामनायनि जाहोनफोरानो जादों जों आयदानि एबा टपिकनि सायाव बिदिनो मोनसे मानसिया गावनि जिउ एबा दोहो देहाखौ गोख्रों माफ्रै लाखिनो एबा डाक्टरफोरनियाव मा नायजानो बिसोरनि बागै जों सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
अ नोंथां
नोंथाङा आंनो सम होनो हागोनना नोंथां?
अ हागोन नोंथां नोंथाङा जागाय जेनब्ला मोजां जायोमोन एसे नोंथाङा अ
औ आंगि औ आं जागायनोसै जे जों मानसि माहारियाथ' बयबो मानसि माहारिखा मानो होनोब्ला गावगायनि जिउखौ माबोरै रैखा लाखिनो बिनि बागै आं बुंनो जे मानसिया उन्दैनिफ्राय गेदेरसिमहालागि गावगाया मोनसे बिदिनो मोदोमखौ थिखानानै माने उदैल' दा एबा हांख्रेंखौ गावगायानो बानायनानै लानाय जायो मानो होनोब्ला जे उन्दैयाव जे सानस'नो हायियाव मानसिया बेखौ बिदिनो जानाय एबा मुवाफोरखौ बेखौ जानाय एबा जायैखौ बिसोर नाथाय एसे देब्ला दस बोसोरसो जाब्ला मान गावगायनि साननो हनायफोरखौ बाङाय मिथिजोबो नंगौना नोंथां?
उम नंगौ नोंथां
बे उन्दै समायाव जे दस बोसोरनिफ्राय जेब्ला मानसिया गियान अब्ला सोलोंनायजों जेब्ला मोनलाङो अब्ला बिदि गावगाया जिउखौ माफ्रै रैखा एबा जानानै माफ्रै गावखौ गोग्गोम दस बोसोरसोनि उनाव मानसिया जे गावखौ बिदिनो फुङाव बिदिनो खारनाय एबा बडि एबा एक्सारसाइस जों बुङो बेखौ खालामोब्ला नांसिनि थाखाय देहाया सारजाथाव एबा गाहाम मोनजायो होननानै जों सानो आरोना नोंथां
अ औ ओ
आरो आरो जे जेब्ला फुङाव खारो अब्ला मानसिनि देहानि बे गिं एबा मोनसे हाबाफोर बिदिनो गोनां थानायफ्रा हा मोनिनि समाव बयबो मानसिफोरा बुङो आरोना नोंथां आरो जे बुं डाक्टरफोरनाव थाङो बिदिनो आयथिं आखाइ गोजांनाय एबा माबा मोनसे मोदोम सानायफोरखौ नाहियोब्ला डाक्टरफोरा बिदि बुङो जे नोंथाङा बिदिनो फुङाव खाबनांगौ आरो बिदिनो सम सम साइकेल एबा आयथिंनि थाबायनांगौ होननानै बुंनादोना नोंथां खोनानो नोंथां खोनादोना नोंथाङा
अ नोंथां
आं आरो औ आरो बे मानसिया गारि सायाव थानानैल' बिदिनो गारि सायाव थाबाल बिदिनो मानसिया बेमार बिदिनो बेमारा जेब्ला मानसिया गारिल' सालायगोन साइकेलरि सलाया अब्लाानो मानसिनि जे मानसिनि सायाव बेमारा एफेक्ट एबा सारफांनो हागौ आरोोना नोंथां
औ औ
औ त बिदिनो नोंथाङाबो बिदिनो फुं फुङाव बिदिनो एक्सारसाइस एबा बिदिनो फुङाव रानिं ओरि खोना खोमा नोंथां
आं नोंथां खालामो नाथाय बे साननैसो गोबां माने खामानि थानाय जाहोनाव इसे फुङाव माने सिखारनो हायाखै बिनि जाहोनाव बे साननैसो खालायनो हायाखै नाथाय आं माने इखौ खा-खालामो नाथाय आं मा होनो फुङाव उथिनानै खारो एसे नङाब्ला फुङाव हाय माबा मोना मोना एसे मोनाबलि समाव एसे माबा खालामो माने एक्सारसाइस खालामो बा खारो आरो खाराबाबो खमसे खम थाबायनाया जायो आरो
औ नंगौ नोंथाङा बिदिनो बुंबाय नोंथांनि बागैबो आरो मानसिया ड'क्टरजोंनो बिदिनो सैसोनानै थानाय नङा बिदिनो मानसिया गाव गायनि मोदोमखौ फिट एबा गोग्गो लाखिनो हायो मानसिया बिदिनो खप्तासे ओंखाम जायालासिनो थाब्ला मानसिनि जिउआ बोरैबा गोमालांनि एबा जिउआ बिदिनो सेस एबा बिदिनो थैनोबो हागौ आरो बे खुब जानो थाखाय जानो जानांगोन जेब्ला मानसिया जानो गारगोन अब्ला मानसिनि देहा खस्तआ नस्थ जागोन ना बे। बिदिनो मानसिया जिउआव बेसे बे बुहुमाव थानाय नङानो होनजायो मानो होनोब्ला मानसिया जानायजों थांना थायो आरो जे मान सोजाबब्लाबो समान रोंयाब्ला बियो फिथाय सामथाय प्रटिननि प्रटिन जानांगौ। नोंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ मानसिया जेब्ला गाव आयनि न'आव थानाय एबा बाजार एबा गामियाव थानायफोरखौ जेब्ला बायनानै जागोन फिथाइ सामथाइ न'नि अब्लानिया मानसिया गोगोम एबा गोसोखौ एबा माने गोहो गावायनि बोलो बोलोखौ गोग्गो मोनगोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां दा थारै थारखौनो बुंदों आरो औ।
औ नोंथाङा आंनि बुंनायनि सायाव फंनिसिम माबाफोर बुंनो सानदों नामा आरो नोंथाङा। बे मानसि एबा सुबुं हारिया माफ्रै बिदिनो एक्स्रासाइस खालामनानै एबा मानसिया मा जाना लोंनानै बिदिनो गोग्गो लाखिनो हायो बिनि बागै आंनो फंनैसो खोनासंना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां हागोन नोंथाङा बुंनाया थारखो बुंदों आरो नोंथाङा बुंनायदों आं माने सापर्ट खालायो नोंथाङा बुंनायखौ नोंथाङा मोनसे
औ।
मोजां टपिक लादों आरो बे टपिकखौ जोबोर माने उहुम मोजां मोनदों आङो उम मानो होनब्ला मानसिनि जिउनि सब माने बयनिख्रुइबो जुदि साबसिन जुदि जों बुङोब्ला सम्पद सम्पति होनोब्ला जों मानसिनि गावनि देहायानो नङा होमब्ला मानोना
औ नंगौ।
जोंहा ओ जुदि देहाया जोंहा गोगोम बा मोजाङैनो थायो अब्लासो जों माने बाखि थानाय खामानिफोरखौ मावनो हागोन ब्ला जों खुसि थानो हागोन नङा होमब्ला नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बादलि औ नोंथ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा जुदि देहाखौ ओय मोजाङै लाखिनो लुबैयोब्ला जों सानफ्रोमबो एक्स्रासाइस खालामनांगोन एक्स्रासाइस माने
औ।
हमना ला जों गेलेनांगोन बा खारनांगोन। नङाब्ला खाराबाबो एसे साइदक्लिं बा थाबायनांगोन नङा होमब्ला।
ओं।
अ उनावहाय बिनि बागैबो जों सि खारनाय बारनायल' नङा जों जानाय लोंनायावबो गोबां माबा गोग्लैयो जोंनि देहायाव जों जुदि अ जों जुदि मोजां जानाय लोंनाय खालामाबा इबो जोंनि देहायाव इफेक खालायो। इनिखाय आं सान सानो आरो ओ मोजां बिथाइ सामथाइ नोंथाङाबो मोननाय बायदि प्रटिना जोंनि देहायाव माने गोनांथार आरो प्रटिननि लुबावनो गोबां माने उम नांगौ जिनिस देने मा होनो हाया प्रटिननि लोगोसेनो भिटामिन फारबोलिबो जोंहा नांगौथि थायो नङा होनब्ला। बिनिनो जों अ जानायाव हमना ला जों गोथां दैगं थाइगं खुनु फिथाइ सामथाइ लोगोसे ना, बेदरखौनो हमना ला गाइखेर बिदि मोजां- मोजां बुस्थुफोरखौ जानांगोन। आरो बेनि लोगोसेनो जों साननाय हनायफ्राबो मोजां जानांगोन। जोंहा हमना ला सिन्था बारबै बेफोरखौ थानाङा। बिनिखायनो जों अ बिनिखाय जों सुबुं माहारिफोरजों मोजां स' दिना माने मिनि खुसियै थानो नाजानो नांगौ। आरो हमना ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों सानफ्रोमबो गेलेनो बा थाबायनो खारनो नाजानो नांगौ।
औ
अब्लानो जोंहा देहाया मोजां थागोन आरो। मानोना देहाया मोजां थाब्लासो जों बेरामफोरनिफ्राय माने खारग'नो हागोन।
औ
दा आरो बे बेखिनिखौनो बुंनोसै आं
औ नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय नंगौ आरो सैथो जै गाव- गावनि जिउआव गाव -गावनि जिउखौ रैखा खालामनोब्ला मानसियाथ' बिदिनो फिथाइ- सामथायाइखौ जाखानांगौ नङा ना नंगौना नोंथां? औ जेब्ला मानसिया देहा साइस्थ' गाव गावनि जिउखौ रैखा लाखिनोब्ला फिथाइ- सामथायाइ -फिथाइ जे ओंखाम ओंखामनि ओंखामजोंल' बिदिनो मानसिया देहा साइस्थ' जाया होननानै जों बुंनो हायो। जोंनो जानाय मुवा बिदि गोथां गोथां एबा बिफांनिफ्राय मोननाय थावनि बुस्थु नङा थावनि बुस्थु जाब्ला मानसिया एसे उदैफोरा हामा जायो आरो नंगौ आरो जे बिफां -लाइफांनिफ्राय मोननाय फिथाइखौ जाब्ला मानसिनि देहा साइसथ' एबा बोलोफोरा मोजां जायो होननानै जों मिथिगौ। नोंथाङाबो जे मिथिखागौना नोंथां? औ नोंथाङा आंनो जोबोद बिदिनो जे नोंथ बिथाङा नोंनि बिदिनो बुंनायफोरखौ आंनो खोनासंहरबाय आरो जे बिदिनो जोंहा समाबो जानानै फैबाय आरो नोंथाङा बिदिनो गोबां बाथ्राफोर बिदिनो आंनो मिथिहोबाय नंगौ आं बिदिनो गोबां नोंनि ओमफ्राय सोलोंनो मोनबाय जोंहा समा जानानै फैबाय जों एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
अ नंगौ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय। अ
औ
गोजोन्थों। औ